हेल' औ नोंथां
हेल' नोंथां मा खालामदों?
अ नोंथां आं दं नै न'आवनो
नोंथां मा ओंख्रि जाखो?
आंना ओंख्रिया सबाइजों अमाजोंमोन।
आदसा नोंथाङा मिथिगौना सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै सङो
आंथ' मिथिया नोंथां न'नि सङो आं बारा थालबो लानाय जाया
बिनि बा गै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां हागोन हानाया आं एसे सोलोंना लादोंमोन एसे सिगाङाव दा नोंथाङा खोनासङोबा आं खिथानोसै।
सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेनि बागै
अ जागोन नोंथां। सिगाङाव
सबायखौबो सोमना लाखादो गुरै जानायनि अ ओमफ्राय सबायखौ फार्स्टआव रुनानै लादो संख्रि एसे होनानै। जाहाथे मोजाङै रुइयो बा गुरै जायो। ओमफ्राय अमा बेखौ एवदो आरामनो पियास थियास होलायनानै संख्रि बानलु हालदै होदो एवदो एवफ्रामदो ओमफ्राय बिनि उनाव बेदरा एसे मोजां जाथिथि जालायबा सबायखौ लुदो आरो सेरदो माने दालि सेरनाय बायदि। ओमफ्राय बिनि उनाव एसे खारै होनानै होदो ओमफ्राय गोदौहोदो आ उनाव गंगार दुन्दियाफोर होलायबावदो लास्टाव गोथावसिन जानायनि बिदिनो आरो ओमफ्राय मोनबाय गोदौबाथाय जबबाथाय मोनबाय जाजाबाय।
आदसा नोंथां सबाइ ओंख्रियाव खारै होगोना होआसै नोंथाङालाय।
होयो नोंथां होयो
आथसा नोंथाङा आरो बिदि। बिदिनो बर'नि ओंख्रिफोरनि बागै मा मा ओंख्रिफोरनि बागै मिथिगौ बा संनो रोंगौ?
संनाया बर'निखौ आं बारा मिथिया नोंथां अनला आं नोंथांनाव एसे सोंनोसै नामाथाय? आं सोंलाय नोंंनाव सोंलायबाय नाय आं नोंनाव सोंनोसैलाय अ नोंथां ओ ओ अनला अनलानिखौनो खिन्थानो दे नोङो अनलाजों दाउजों अन्लाजों दाउजों अ नोंथां
संनोबा गिबियाव माइरंखौ दैयाव सोमना लाग्रोनांगौ औ ओमफ्राय जेब्ला माइरङा रुइयो अब्ला बेखौ देनांगौ देनानै बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोदो बेनि उनाव दाउ बेदरफोरखौबो रेडि खालामनानै लाखादो गिबियाव दाउ बेदरखौ बेखौनो एवग्रोना लादो एवग्रांनायनि उनाव जेब्ला मोनहां जाबाय दाउ बेदरा मोननोथारनाङा आरोना अराव बेनि उनावहाय दाउ बेदर खांदो ओमफ्राय दैखौ फुदुंना लादो दैखौ फुदुंना लाखो थांनायनि उनाव बे अन गुन्दैखौ गार सननानै होदों दे थांदोंमोन बेनि उनावहाय जेब्ला गोदौबाय थानाय दैयाव
अनला ओंख्रिखौ गारसनबाय गारसननायनि उनावहाय दसे समनि उनाव गोदौहो गोदौखांनायनि उनाव बांद्राय गोदौबाय थायोब्ला जेब्ला बेखौ खारै हो संख्रि होदो बेनि उनावहाय हालदै होदो बिदिनो दसे गोबाव गोदौखांनायनि उनाव दाउ बेदरखौ गारसोनानै हो नोंथां दान्दिसे गोदौखांहोननि उनाव बिदिनो नोङो बायदिसिना जेरैहाय गंगार दुन्दिया बेफोरखौ गारसनना होदो जोबनायाव अब्लानो अनला ओंख्रिया जासिगोन
औ नोंथां खोनानानै आं जानोसो लुगैलायबाय नोंथां
नोंथां
दा नोंथाङा मा खालामदों ओरैनो
आंथ' नै क्लासावसो थांदोंमोन नोंथां क्लासनिफ्राय दासो रुम फारसे थांगासिनो दङ
अ नोंथां होनबाथ' नोंथाङा संनानै जाहैबावगोन
औ संनानै जानांगौ नोंथां
आनाबो बिदिनो ना दा आङो आलु जहल संनानै दोनबावसै दा मोनानि मोनायाव इसे बिजाब फरायनाय जायोना
दा नों थां ओरैनो मा ओंख्रि जागोन दा?
ओंख्रिखौथ' नों दा नोंथां मा बुंनो सासे लोगोआ थाङाखै दिनि क्लासाव बिथाङा संनानै दोनखोना दोनदिया नायनांसिगोनसो आंबो नै दासो मोनफैदोल'
नोंथां नोंनानो मोजां ओमबा संनानै दोनग्रा दंलायबावो
औ दोंग्रायाथ' दंमोन दिनै बिथाङा क्लासाव थाङासैना
अ
माने बिथाङा इसि देहाया उसुबिदा जाना दं जाहैबाय मानसिया माबसे दं? बेखौदा आं नायनोसो थांनांसिगोन नोंथां माने रुमा जोंना थानाया आलदा आलदाना जानायाल'सो जमा
बिदिनोसै नोंथां मानसिनि देहा माथो होनबावनो
औ बिदिनोसै
नोंथाङा ओरैनो नोंसिना माइरङा माखौ जायो नोंथां?
माइरंआथ' माने जोंना मोननै जायो नोंथां जेनेबा आङो न'नि खोलाबोयो जोंनिया न'आव गायनाया जाहैबाय सापर गायो रनजित गायो ओमफाय बे माइरङा जोबना दंथ''यो नों थां ओमफाय सासे लोगोआथ' बाइस नालाय जोंना दा नै खनथ्रेलनि मोननाय माइरंखौनो बायनानै जा गासिनो
खोनानाय बादिबा कन्ट्रेल एसेन्ट्रेलनि मोननाया एसे मोनामो
माथो खालामनो
औ नोंथांमोनहा दा एडजास्ट जाबाय नामा होमबा नोंथां?
जायो औ एडजास्टआथ' जालांबाय नोंथां
मोजां नोंथां आंनाबो बिनो न'निनो जोंना रनजितखौ बांसिन गायो ओंखायनो रनजितजोंनो जायो जानाया बोसोर बोसोरफ्रोमबो रनजितखौनो गायखायो बांसिन रनजितखौनो जायो नालाय। जानायावबो संनायावबो मोजाङ आरो माइरंङा
दाथ' दैज्लां बोथोर नोंथां माइ गायनायनि सम फैलायबाय नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो नामा?
मा बुंनो नोंथां जोंनाथ' नै बायेरायाव थानाय न'आव हेफाजाबबो हैनो हाबावनायसो नंला। गायनांगौ बिदिनो ओ पेरेन्टसफोरजों एसे हेफाजाब होनांगौ बेखौनो जायो नालाय नाजानोसै होनबाबो गायनांगौ माथो खालामनो।
जोंनाबो बि बिदिनो नोंथां न'आव मावग्रा खम
औ।
गुबुन फारसेयाव थाफैनाय फारसेथिं
मोजां नोंथां ओंखाम उखैबाय नोंथां बिरादनो दा संनांसिगोनसो नामाथाय?
नोंथाङा हारसिं जायोना सोरबा लोगोजों जाफायो?
आंना हारसिङैसो नोंथां।
हारसिङैनो
औ।
अब्लाथ' नोंथाङा जानायफोरनियाव खरसा फोर माबायदि थाङो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बारा थाङा नोंथां हारसिं जानाय ना एखमबा ओंख्रि बायाब सोमनानैबो जाजायो हारसिं जानायाव ओरै सानै साथाम थाबासो माने मिलायलाया जानाया।
उम। नोंथाङा साम'जों सबाय स संनो रोंङोना रोङा?
साम'जों सबाइ एखेयानो नोंथां बेबो बे स माबा बायदियानो ओ सबायजों अमाजों बायदियानो सिङाव। साम'खौ बायदो बाजाराव ओमफ्राय खननोबो हायो दै दैफ्राव। लाबोदो हरसे एसे लेथ्रा थायोना खिगारोदो दैयाव सोमनानै। अखानायै बे साम'आवथ' माबा थायोना? मोखां जेन'बा एसे मोखांखौ मा होनो बेखौ बेखौ एर बोखानाय स्टेटमेन्टजों एरख खानानै गारदो।
बिनि उनाव बे खिथुखौ दानस'नांगौ।
फिथुखौ दानस'दो आराम ओमफफ्राय गाम माबाफ्राव गार मा होनो बे दोफ्राव बरथनफ्राव एसे संख्रि होनानै फुख'दो एसे गोजों जानायनि। बेयाव बादामालि सिथाबना थायोना। साम' बिदिनो आराम एवदो दहायनि बायदि सबायफोरखौबो रुनानै लाखादो सामफोरखौ एवदो हालदै संख्रि मस्ला मस्लि होनानै एसे सिनि मोनफ्राम मोनफ्राम खालामखादो सबायखौ लुनानै होदो। दो खारि गारि होफादो बेयावबो खारै होखानांगौ सबाइ ओंख्रिवाव मोननायनि खारै होनांगौ सबाइ ओंख्रिफ्रा गोब्रा जायो नालाय बेनि उनाव बिदिनो गोदौ होदो दै एसे होदेरनानै गंगार दुन्दि होथारनांगौ नोंथां इनिफ्राय सबाइ ओंख्रि मा मोदोमो होमबासो उनाव बिदिनो गोदौ होनानै जाजाबाय आरो
औ
नोंथां दा माथो खालामबावनो थाइबें खाजि लगायनानै जानायनि बोथोर फैलाय लांबाय नै
बोथोराबो गरम ना नोंथां
सबाइजों एसे मोजां माबा जायो बेहा थाइबें खाजिया थान्दा खालामो सबाया गरम नालाय
न बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रिफोरावथ' बांसिनानो जोंहा खारै बाहायनाय जायोना?
खारै बाहायनाय जायो औ
खारैखौ मेनलि जों मानिफ्राय मोनो औ औ बेनि बागै नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया?
खारैखौथ' जोङो थालिर फिफांनि बे रोदा बेजोंबो बा हायो बे सबाइ मारा होनानै माबा थायोना फिथाइया गखांबा बेखौ फोराननानै सावनानै हा थफ्ला बानायनांगौ। हा थफ्लाखौ दै एसे होनानै सिथफ नांगौ ओमबानो बेनो जायो खारैया दा नोंथां ओमबा नोंथां टाइमाबबो जाबाय दा संनोसै नामाथाय
दे नोंथां अब्ला ना दोनथ
दे दोनथलायनाय जाबाय औ उनाव लोगो मोनगोन दे। औ